हेलौ औ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ औ अब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायखानोसै नामा नोंथां?
उम जायो आवगाय जायो नोंथां
ओ अब्ला दिनै ओ मानि सायाव सावरायनो नोंथां आयदाया?
अ सावरायनाया नोंथाङानो बुंदो नामा मानि सायाव सावरायनो
औ-औ ओ जों अब्ला गोदोनि आइजो आरो दिनैनि आइजोनि ओ सोमोन्दै जोङो सावरायनो हायो
ओ दानि आइजो आरो गोदोनि आइजोआ
औ औ ओ नोंथाङा फोरमायना हाग हागोन नामा जे गोदो गोदाय ओ आइजोफोरा माबायदिहाय जिउ खुंबोदोंमोन आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय जिउ खुंबोदों बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां अ दानि आइ दो आरो गोदोनि आइजोफोरनि जिउ खुंनायनि बेलायाव माखासे फारागखौ जों नुनो मोन गोदोनि आइजोफोरा जे दाउमा अमा फिसिनानै जिउ खुङो आरो दानि आइजोफोराबो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुङो नाथाय एसे आलदा रोखोमनि बेवहाय जों एसे फाराग नुनो मोनो जेरै गोदो बे दाउ अमा फिसिनायनि अनगायैबो माखासे जेरै गुबुन बोरमा हांसो बेफोराव बेफोरखौ फिसिनानै जिउ खुङोमोन आरो जेरै गोदो उम माखासे गावनि आखाइजोंनो जि खुन्दुं लुनानै थावख्रि लुनानै गिबियावहाय जि जोम दानानै बिरा आरनाइ दखना गामसा बेफोरफोरखौ ओ दानानै बेखौ बिनिफ्राय फाननानै जे रां मोनो बिजों आइजोफ्रा माने गावनि नांगौखौ आंखालखौ सुफुंनानै लायोमोन नाथाय दाबो नुनो मोनो जे उम माखासे ओ आइजोफ्रा गामि गामि नुनो मोनो सि दानाय नाथाय बैफोरनिफ्राय मोन बै खुन्दुंफ्रा जे गावनि आखाइजोंनो लुनाय बेैफोर नंला दे एसे दानि जुगाव जि गोनोखो जुग बेयावहाय मेसिनारि बायदि आरिजों दिहुननाय खुन्दुं बायदि बेफोरखौ बाहायनानै जे जिफोर सि जोम बायदि दानानै जि फाननानै बि जिउ खुङो बेखौ जों दा नुनो मोनो गोदो बिदिनो एम्फौ फिसिनाय बायदि आरि जों जिउ खुङोमोन दाबो नुयो खना खनला एम्फौ फिसिनानै जिउ खुंनाय नाथाय बांसिनखौनो जों नुनो मोनला नाथाय दानि जुगाव जि फोराबो गोबां ओ दावगाबाय जोंहा सोलोंथाइ नि गेजेरजों दावगाबाय उम गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय जि सोलोंथाइ मोनो बेखौ सोलोंथाइ लानानै जेरै उम साख्रि बायदि आरिफ्रावबो दानि आइजोफोर खौ नांथाबनानै थानाय नुयो ओ बुङो गोबां सुबुंफोरा आइजोफ्रा आइजोफोरखौ माने जिसेबां दावगानो हाया मानो हाया होननानै बुङो नाथाय बिदि नङा जे ओ हौवाफोराल बिदि माने आइजोफोरनिख्रुइ बांसिन दावगानो हायो नाथाय दानि जुगावबो दानि जुगाव आइजोफ्राबो दि थियारि हौवाफोरजों समान समान जि हौवाफ्रा जेरै ओ रां आरजिनानै जिउ खुङो बेजों समान समान आइजोफ्राबो दानि जुगाव रां आरजिनानै गावनि आंखालफोरखौ सुफुंनानै नखरफोरखौ सालायो जिउ खुङो बेखौ जों नुयो सोलों सोलोंथाइनि बेलायावबो गोबां दावगाबाय दानि जुगाव सरखारि साख्रि बायदिफ्राव नांथाबनानै थानायखौ नुयो नाथाय गोदो बिदिनो गोदोनि आइजोफ्रा बांसिन जे नखराव थानानै मा माबा मोनसे गावनि रोंगौथिखौ लानानै जि जे जेरै दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ बुंबाय आरो इ एम्फौ लुनाय ए-एम्फौ फिसिनाय इन्दिखौ इन्दिफोर इन्दि बिलाइ बायदि ओ इन्दि बिलाइ बायदि आरिखौ माने एम्फौनो आदार जगायनानै बे एम्फौखौ फिसिनानै फाननानै रां आरजियो आरो बेनि उनावहाय जे बेनिफ्राय मोननाय फिथोब बेफोरखौ फानो बियो मोनसे बिराद मोजां बेसाद जों बुंनांगोन बिनिफ्रायनो लानानै जि खुन्दुं खुनो थावख्रि लुयो बेफोर बेफोरनिफ्राय जि मोननाय खुन्दुं जि गावनि आखाइजोंनो बानायनायनिबोथ' लानानै जि जोम आरि दानानै आखाइजोंनो बेफोरखौ फाननानै जिव खुङोमोन दा बेनो फारागा गोदोनिया जि नेचारेल जि मिथिंगानि फ्राय मोनो। बेफोरखौनो लानानै माने आदब खायदा बाहायनानै बेफोरखौ बाहायनानै जिउ खुङोमोन नाथाय दानिया सोलोंथाइनि गेजेरजों जि गोनोखो आदब जि फैबाय सोलोंथाइ लानानै जि रोंगौथि मोनदों बेफोरखौ बाहायनानै दानि जुग गाव जिव खुङो दा नोंथाङा बिनि बेलायाव एसे बेखेवथि होबावगोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां नोंथाङा ओ मोजाङैनो फोरमायनानै होबाय जे गोदो गोदाय समाव आइजोफोरा माबायदि खामानि दामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन आरो आथिखालाव माबायदिहै खुंदों जों बुंनो थाङोब्ला नों गौ गोदो गोदायनि स समाव गोबां रोखोमै जोङो जिहेथु जोंनि गेजेराव जेबो टेक्नलजि फैयाखैमोन जेबो बिगियाना जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैयाखैमोन लोगोसेनो ओ आइजो माहारिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनो जे आइज जो माहारिखौ गादबनानै दोननायनि खोथा जेराव जोङो नायनो थाङोब्ला आइजो माहारिया गोदो गोदाय नंगौ गावनि ओ नखरनि खामानिफोरखौनो मावनानै ओ जानानै थायो जेराव आइजो माहारिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो जिहेथु सुबुं माहारिया बुहुमाव जोनोम मोनबाय जेला जोंहा ओ जोनोमजों लोगोसे जोंहा हाबा थैनाया थाखायो‌ जेराव जोंना हाबा जानायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ आइजो माहारिनि बेलायाव जोङो ओ हिनजाव मान सासे हिनजाव मानसिया ओ गावनि ओ आंगो नखरखौ गारनानै गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै गुबुन नखराव थांनानै बियो ओ फिसायनि नआवसो रायजो जाहोनो गोनां ओ जाहैनो गोनां जायो बिनिखायनो ओ जों आइज जो माहारिनि गेजेराव ओ गोबां जों दुखुफोरखौ नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजों ओ मोनसे नखरनिफ्राय गुबुन मोनसे नखराव बिसोरदि थांनानै गावसोरनि जिउखौ खुंलांनांगौ जायो लोगोसेनो बे नखरनि आबहावायाव माबादिहाय गोरोबनानै रायजो जाहैगोन आरो आइजोफोरा बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्राय ओ नआवनो थानानै ओ ननि खामानि बायदिसिनाफोरखौनो मावखु ख्रु मावख्रा खालामनानै ओ रायजो जाबोदों जेरैहाय जों बुंनो हायो ननि खामानि महरै ओ ननि ओंखा ओंख ख्रि बायदिसिना संनानै आरो लोगोसेनो नआव बायदिसिना जिब जुनार फिसिनाय बेफोरबाय दिनो ओ फिसा फेनला खामानिफोरखौ मावनानै थानायखौ नुनो मोनगोन नाथाय आथिखालनि समाव ओ दिनैबो नंगौ आइजो माहारिया दिनैबो नआवनो थायो नाथाय गोबां रोखोमनि दिनै ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि खाम मानि मावनायफोरखौ नुयो आइजो माहारिफोरखौ ओ गोदो गोदायनि समाव जानो हागौ आइजो माहारिया सोलोंथाइनि बिथिंङावबो बांद्राय दावगानो हायाखैमोन नाथाय दिनैनि समाव सोलोंथाइ बिथिङावबो आइजो माहारिया दिनै हौवाफोरजों समान समानै बा हौवाफोरनि ख्रुइ दिनैनि समाव आइजो माहारिया नांगौनि बांद्रायसो एसे ओ जौगाबोनो हमदोंसै लासै लासैनो लोगोसेनो दिनै जों जुदि ओ सोरखारनि खोथा बुंनो थाङो दिनै सरखाराबो आइजो माहारिनि सायाव गोबां दिनै अननाय साफिदों मानो होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव आइजो माहारिया जेरैबायदिहाय ननि सिङाव थानानैनो बायदिसिना ओ गुबुन ओ जायगायाव जानाय बा बाहेरायाव जानाय खोथाफोरखौ जेबो मि थिनो हायामोन हमदांनो हायामोन नाथाय दिनै ओ जुदि जोंनि नखरखौ आरो जुदि जोंनि हारिनि खोथायानो जा बा जोंनि हादोरनि खोथायानो जा बा जोंनि आबहावानि बाथ्राखौनो बुंनो थाङोब्ला जुदि जोङो जुदि जोङो ओ बे हादोरखौ बा जोंनि नखरखौ जौगा होनोब्ला जोङो ओ जोङो हौवा माहारियाल खामानि मावोब्ला जानाय नङा जों दिनै आइजो माहारियाबो खामानि मावनांगोन अब्लासो ओ जोङो ओ दावगानो हागोन गोरलैयैनो बेफोरबायदिनो दिनैनि सम समाव ओ गोबां रोखोमनि ओ आइजो माहारिया खामानि मावनो हाबाय दिनै लेखा फरायायावबो दिनै जौगानो हाबाय दिनै साख्रि बाख्रिनि खोथा बुङोब्ला दिनै आइजो माहारियाबो हौवा मानसिजों समान समानै दिनै ओ साख्रिफोरखौबो दिनै बायदिसिना रोखोमनि दिनै मावनो हायो दिनै गारि सालायनायनि खोथा बुंबाबो जों दिनै आइजो माहारिखौ नुनो हायो लोगोसेनो दिनै जों जुदि नायनो थाङोब्ला जेराव ओ जों दिनै ओ रां आरजिनायनि खोथा बुं थाङोबा ओ आइजो माहारिया जिहेथु न' सि सिङावनो थानानै संनाय खावनायजों ओ बिजि जानानै थायो दिनै बेफोरनि गेजेरजों दिनै आइजो माहारिया टाउन सहराव दिनै दखान होनो लादों बा संनाय खावनाय दिनै ओ नि दखान बा बिजनेस होनो लाद- जायनि गेजेरजों दिनै गोबां रोखोमनि ओ गावनि नखरखौ सुंथानायाव मदद मोनो जेराव गोबां रोखोमनि दिनै बिजनेसनि खोथायानो बुं बा दिनै ओ बायदिसिना राजखान्थिनि खोथायानो बुं दिनै बायदिसिना ओ इकनमिकेलियानो बुं बा दिनै गासैबो बिथिङावनो दिनै आइजो माहारिया ओ दिनै बुहुमनि बायदिसिना खामानिफोराव दिनै ओ आवगायनो हमबाय बेफोरबायदिनो ओ आइजो माहारिनि सोमोन्दै जोङो सावरायबा जोंनिया सावरायबाबो जोबनो थाङा खोथाया जिहेथु ओ बिदिब्ला जोंहा स समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथा खोनानो मोनो ओं नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथा खोनानो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे दे औ औ